हेलौ नोंथां औ नोंथां।
हेलौ औ नोंथां।
खोनादो ना नोंथां खोनादों आं खोनादों।
औ औ ओं दानिया जोङो ओ जों अ दाउ फिसि नाय अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन। हागोन जोबोद मोजां आयदा बेयो मोनसे जों बेयावनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ औ ओरैनो दाउ अमा फिसिनायाथ' जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? ओ गामि ओनसोलाव जों नाय नो थांङोबा बयनिबो न'खराव मासे मासेब्लाबो अमा फिसिखा फिसि खायो बयहाबो आरो दाउबो फिसियो बेजों लोगोसे आरो बे दाउ अमा फिसि-फिसिनायानो जों गामि ओनसो इसोरनि गोबां रांखान्थियारि मद
नंगौ नोंथां सैथो बेयाव थार नों थां बुंनाय
औ औ
जेरै ओ औ नोंथां औ नोंथां बुं दे नोंथां
दे बुं दे नोंथांमोन।
औ नोंथां दे औ नोंथां दे नोंथां बुंनाय बाथ्राया थार सैथो। आथिखालावबो जेरै सिगांनि बायद बे सिगां समावफोरावबो जों दिनै। दे जेरै दाउ अमा फिसिनाय बोरमा मोसौ बेफोरबायदि। फिसिनाया जोंनि आबै आबौ आइ आफाम मोनोनै समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ दिनैसिमबो। जेरै आथिखालावबो गोबां नुनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ
दा जोङो। दाउ अमा फिसिनायबा मोस सौ मैसो बोरमा फिसिनाय। बेफोराव जोंहा गोबां मुलाम्फा। दं नोंथां। जेरै जोङो। औ मानो होनब्ला रांखान्थियारि जेनाखि जोंनाव जेंना। नुजाथियो। जोङो बेफोरबायदि। दाउ अमा जुदि न'खराव फिसिनाय दङबा जोङो। बबेबा समाव नांगौ समाव। ज्र जाब्रबथायनाय सम बेफोरबायदि समफोराव जोङो। रांखान्थियारि। जा नुजाथि जुदि जोङो बेफोरबायदि न'आवदिनो फिसिना लाना हायोबा बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा। मैसौ मैसोफोरखौ। ओ जोङो बेफोरखौ फाननैनो जोङो बेफोरबायदि। माबाखौ जों। सुंथानो हायो आरो नोंथां। सुस्रांनो हायो। जेंनाफोरखौ दा ओ सिगांनि समफोराव उननिफ्राय। सलिबोदों नाथाय। आथिखालाव गोबां सोलिबाय नोंथां। आरो बेल नङा दानि ओ गोदान मुगायावहाय सुबुंफोरा जेरै अमा फार्म दाउ फार्म बेफोरबायदि खालामो। जेराव सरखारनिफ्रायबो बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो। दाउ फार्म अमा फार्म खालामनो थाखाय दायो रां रुफाफोरखौ मोनखानाय जायो नोंथां। दा बेनिखायनो आथिखालाव गोबां थांबाय आरो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नंगौ नंगौ नोंथां आरो आथि आथिखालावथ सरखारा ओरैबायदि खालामना होबाय दे ओ गामि गामि ग्रुप ग्रुप जेरै नों ओ हाबा जानाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेना सेल्फ हेल्प ग्रुपा बेफोरबायदि माखासे आबाद मावनाय आरो दाउ अमा फिसिनाय बेफोरजोंनो मोनसे रांखान्थियारि
औ नोंथां औ नोंथां दा बिदिनो औ नोंथां गैयामोन गैयामोन नोंथां गावनो खुद बायनानै गावनो फिनांगौमोन बै समाव।
औ औ जा हायो माफा मानै न'आवनो नङा होमबा नोंथां दानियााथ जों सरखारनि निफ्रायबो एसे अनसुंथाइ मोनो बायनो थाखाय। न'आव जाग्रा आदार बायनो थाखाय फिनो था खाय औ ओरैनो दा नोंथांमोननि गामियाव बे बिदिनो ग्रुब सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दानाय दङ नामा?
दङ नोंथां दङ।
औ बेबायदि ओमफ्राय दाउ अमा फिसिनायफोरबो दङ खोमा जानांगौ।
दङ नोंथां दङ दङ अमा फार्म दाउ फार्म बेफोरबायदि दङ। खोनादोंना नोंथां। आरो जोंनि दानि जेनेखि आइजोफोर बिथांमोनाबो बेनि थाखा खायनो दा बेफोर आयदा खादबखौ रोंनायनि थाखायनो बिथांमोना दा नआव जिरायनो थाला एसे एनैबाबो रां आरजि सिगां समफोर जोंनि बर आइजोफोरा बे फोरबायायदियाव बारा गोसो होआमोनोन रां खा खामायनायनि बेलायाव दा जोंनि आइजोफोरा खम नंला आरो जेरै जोंनि हौवाफोरजों बिथांमोनाबो समान समान रां ओ आर्जियो खामायो
औ नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बेयाव मेन बिनि जाहोनानो जादों बेफोरखौ साननो हानायनि गोहोआनो जादों जों सोलोंथाइ लानायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां फरायसालि एबा फरायसा सोलिमाफोराव जोङो थांनानै सोलोंथाइ लाहैनानै बेफोरबायदिनो जेनाखि गियान जों बेखौ मोनबोयो नङा होमबा नोंथां थांना थानायाव जों जिउ खांनायाव मा मा मारै मारै जोङो सलिनांगौ बेखौ जोङो फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव थांबा जों बेफोनि फारसे ओ गियान मोनबोयो नङा होनबा नों थां
नोंगौ नोंथां औ आजिखालि दानि जु जुगाव नोंथां बे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरनिबो आजिखालि ओ ख
औ नोंथां
आजिखालिथ बे फोरनि सायावबो फोरोंथाइ सोलोंथाइ ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां आरो गोदोनि गोदोनि गोदोनि जेबायदि ओ दाउ अमा फिसिनाय आदब खायदा बे गोबां सोलायबोबाय दानि जुगाव आथिखाल औ ओ औ आथिखालाव गोबां सोलायबाय आथिखाल आरो मा माखासे बिगियानारि आदबजों बिगियानारि ओ माख माखासे बाहायनानै बिगियान बाहायनानै एसे ओम मा होनो दाउ अमा फिसिनाय आदबखौ एसे आवगायनानै लाबोनो हाबाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थार नोंथां बुंनाय रावा।
औ। दा नोंथांमोननियावबो बेबायदि गोदान मुगाजों मावनाय ओ आदब खायदाफोर बाहायो नामा?
नुयो नोंथां नुनो मोनो।
उम।
गोबां दङ। दंसै जोंनि ओनसोलावबो
आजिखालि आरो अमानि ओ मा होनो बे अमानि जाथिफ्राबो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि अमाफोरखौ जों मोनो नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां जोङो नुनो मोनै जेनाखि अमा औ बेफोरखौ जोङो गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनानै बेवहाय जों मा फिफैयो।
औ औ नंगौ। गोबां गोबां जा गोबां गोबां रोखोमनि अमाफोरखौबो जों नुनो थांबाय। आरो खम समनि गेजेरावनो देरनाय देरग्रा अमाफोरखौबो जों नुनो थांसै दाबायदि
औ नुनो मोननो थांसै नोंथां नोंगौ थार।
ओमफ्राय नोंथांमोननियावबो ओरैनो बेबायदि औ। बेफोरबायदि मावनानै जानाय जानानै थानाय सुबुंफोरथ' गोबां गामियाव थाखायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थायो।
औ। ओ मोनफ्रोमबो न'खरावनो बय बय बयनियावबो
औ नोंथां थायो नोंथां थायो न' न' गासैयावबो दंजोबो बहानिबो।
औ।
दा बेनो सुबिदाया जोंना
गुवार एसे गुवारै फोरमायना होबावदो औ।
औ औ नोंथां सैथो नोंथां फोरमायगोन। ओ दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै नोंथां। जोंनि जेनाखि ओ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाय बे फोर गोबां बांलांनो हमबाय आरो लोगोसे बांलांनायजों लोगोसे जे ओ जोंनि ओरैनो जिरायना थानाय सुबुंफोर लेखा फरा गोजौ थाखो बेनि सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना दा सा बाख्रि बाख्रिनि ओ जेनाखि ओ बाङाय जालांनायाव दा बिथांमोना बे फोरखौनो बोजोबना लाबाय दाउ अमा फिसिनाय मोसौ, मै सो फिसिनाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। ओ बेखायनो जोंनि जेनाखि बेखार सेंग्राफोर बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर दाबि थांमोना बेफोरनि बारै साननो सानग्रा जाबाय आरो नोंथां। मानो होनना बुंब्ला बिथांमोना गोजौ थाक खोनि सोलोंथाइ लाखानाय। सा ख्रि बाख्रिया जोंनि थाखाय गासैनिबो थाखाय नंजोबा नङा होमबा नोंथां? बेखौ जोङो हास्थायबानो मोना। दा बेखायनो जोङो ओ जोंनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोन बिथांमोना दा ओ बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनाय आरो दाउ अमानि फार्म खालामनाय बेफोर
उम।
बायदियाव बहुद गोसो होबाय आरो गोबां जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। जायजों बिथांमोना ओ न'खर सालायनो हादों रांखान्थिनि जेंना खौ सुुस्रांना लानो हादों। बेखायनो बयबो ओ जायखि बिथांमोन गोजौ सोलोंथाइ लाना नै ओरैनो जिरायना थानाय बेखार जेनाखि लाइमोनफोर बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ बजबना लानांगौ। जाय बिथांमोनहा ओरैनो दङ बिथांमोनाबो। मानो होनब्ला रां आर थिननायाव लाजिनाय, आसुसु मोननाय गिनाय बेफोरबायदिया थानो नाङा नङा होमबा नोंथां? मानो होनना बुङो सोलोंथाइखौ जोङो बेफोरबायदि साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो ओ सोलोंथाइ लाया।
औ औ सो-सोलोंथाइ लाया औ।
गोबां बुस्थु मानि गियान मोननाय। बेखौसो बुङो नङा होमा नोंथां सोलांनाय औ नोंथां। दा बेनो नों थां आंनि माबाया ओ आंनि सान्नायबा बेनो आरो नोंथां जे जाथारनांगौ। मानसिफोरा ओरैनो थानो नाङा। दाउमा फिस जानैबो न'खर खुंनो हायो औ नोंथां। हायो नोंथां बुहुद नुबोबाय बेफोर जाफुंसार जानाय गोबां नुबोबाय नोंथां जोंनि गामियावबो दं आरो जोंनि ओनसो सोलावबो गोबां दङ' नोंथां। जेनाखि बिथांमोना बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै मोजाङै मोजां स थलिगासिनो दं आरो नोंथां। संसार जानायाव जेबो रांखान्थियारि जेंना नुजाथियाखैबा
आरो बेफोरनि फारसे जों फैबाय थ थाना इयुन ज जेनेरेसोननो जों बेफोरखौ थुलुंगा होनांगौ आरोखि आबाद
जे नोंथां। जों थुलुंगा होनांगन फोरोंलांनांगोन।
औ फोराननानो
औ फोरों औ नोंथां। मानो होनब्ला दा जोंना ओ भारोत सोरकार बा आसाम मस'खा ओ सरकारा जोंनो गोबां सुबिदाबो होखादों जेनाखि थांना हाव जों माबा मोनसे मावजानो थाखाय बिदिनो बेखौबो बेबो मोनसे बाहागो दाउ अमा फिसिनायाबो। नङा होम्बा नोंथां?
नंगौ। नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथाङा बेफोरनि फारसेथ' बुंजोबखाबाय आंबो गोबां बुंबायानो जेनाखि आं जायखौ मोनथियामोन नोंथाङाव बुंनानै फोरमायबाय नोंथाङाबो मोनथियै जेनाखि माबाफोर बेखौ आंबो नोंथांनि सायाव माखासे फोरमायलायबाय। दा बेबायदिनो जोङो गावजों गाव सावरायलायनानै बे जेंनाखौ ओ लासै लासै फोजोबस्रांनांगौ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
मिथिया बेफोरखौ जोङो ओ खिन्थाना होनांगोन फिनिसिंवाव बुंफोरना होनांगोन फोसावना होनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बिदिब्ला
दा औ औ बुं दे नोंथां औ बुं।
औ दे नोंथां जोंना समावबोथ' जाबाय ना नङा होमबा नोंथां?
ओ ओ ओ।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ नोंथां दे नोंथां दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै दे नोंथां दे गोजोनथों।